हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ बिदिब्ला जों दिनैहाय औ खुलुमबाय दिनै बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानायनि सायाव रायज्लायसै नामा नोंथां
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ औ नों जागायनो ना आं जागायग्रानो
नोङो नोंथाङा जागायग्रोदो बिदिब्ला
जागायसैना नोंथां
औ
बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानाय होनोबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो बे आदब खायदाजोंनो सोलिबोबाय थाखानाय आरो जों दाबो बेखौनो नुनो नुनो मोनो आरोखि। नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोंहा जों जुदि मैहुर खाननानै बुङोबा जों मेरला हाग्रानि अमा सिखार खालामो। बै समाव गोदोथ' मैबो खालामोमोन दाथ' मैखौ खालामला मारै मोननोबो थांला नालाय आर बिदिनो जों सि फेसाफोरखौ लाबोयो एन्जर नडा होनबा नोंथां? दा जोङो जुदि सेसाखौ बुंबा सेसाखौ जोङो जयैनो गामियैनो ओंखारलांनाय जायो नोंथां जुदि सेसानि थाखाय थाङोबा। बिदि उनावहाय जोङो बैखौ जों माबा टाइमावहाय बांसिन माबानाय जायो। सिखार खालामनाय जायो। माबायाव फ्राय ओ ओ मार्च मार्च दानावहाय जेब्ला फार्स फार्स अखा हायोना नोंथां बोथोर बे समाव अखा हानाय समावहाय जोङो माने बे अखाखौ नेनानै जोङो अखा अखा बेखौहाय नागिरहैनाय जायो सेसाखौहाय। मानो होनबा बै अखा हानाय समाव सेस साया माने बाहेरायाव ओंखारा नोंथां। बाहेरायाव ओंखारा नालाय बेयो गावनि गावनि थाग्रा जायगायावनो बियो थायो। बे गावनि जायगायाव थाग्रा जायगायाव थायो नालाय जोङो बे बिखौ दलद दलद दलद दलद नायो आरो बेंग्रोनानै लाग्रसिगोन सानै साथामा सिङावहाय नागिरसिगोन जाहाथे फ्रायनो बे खारनो हाया आरो ओमफाय जों बेखौ जुदि नुयो बो नुयो बा जों बेख खौ बै गावनि खुलियावनो गावसोमनाय जागोन आरो नोंथां। आरो बि सेसायाथ' जोबोद थैनो गोरलै ना लाय बारा गोसा गावलायबाबो जायो माने नायनानै खर' एसे नांबानो थैयो माने। बेनि उनाव बायसान्स मालाबा समाव जुदि खुलियाव नांलुननानै जुदि खारफ्लाङोबा ओइ सोरगिदिं बेंनानै थानायफ्रा बिसोरो बुनो मोननाय जायो नोंथां। ओमफ्राय मा मालाबा समाव मा जायो बिसोरबो बुनो मोना सोरगिदिंयाव थाग्राया। ओमफ्राय बेखौ होसोनांगौ जायो बे खारोबा बे बेखौ होसोनांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय आरो जों बेखौ लानानै फैनानै ज'नो गोदानानै माने मोनसे दङ बुंनाय मानसिया बेसेबांखि बुरजा जाया मानो बेदरा सेसानि खर' समान गोलैखायो होननाय बाथ्रा दं नोंथां। माने बेजों समान गोलैखायो आरो माने नों जेसेखि जाया मोनथिया माने मानसि मेर्लाबा नों सेसाखौ माब्रै माबा मोनबोगोन थेव बे खर'जों समाना गोलैखागोन। खाथारगोन आरो बेबायदि मोन। इदि बुंनाय दं आरो ओम। ओमफफ्राय जों दाना हाग्रानि अमा होनना बुङोबा जोंहा मोननैयाव मोननै टाइमाव जों हाग्रानि अमाखौ महुर खालामनाय जायो। मोनसेया जाहैबाय दैज्लां बोथोर हा-हाग्रानि अमा नालाय जों हाजोआवसो नागिरनाय जायो बेखौहाय बांसिनै मानो होनबा बे समावहाय बियो मेवा जानो फैयो नालाय नोंथां बे मेवा जानो नागिरनाय टाइमावहाय जों बेखौ जमनानै बेयावनो गावनाय जायो।
औ नंगौ औ खोनादों
औ ओमफ्राय दाना मेसेंवा खेबसे जों खालामो मेसेङावहाय जाहैबाय मा होनो माइ जानो फैयो नोंथां बे अमाया माइ जानो फैनाय स समाव बै समाव फिसाबो जायोलाय। अमाया आरोखि बै फिसाफोरखौ मोनबोफानाय जायो मालाबा समाव ओरैनोथ' मोनबावा खौनो गावनानै लाबोनाय जायो बेखौनो लाबोनानै खिन्थु अमानिया आलदा रोखोम माने सेसा होनानाय बायदि गामि दरसेनो थाङा अमाखौ लायनोबा साथाम साब्रैजों थाङो। आरो अमानि सिखार खालामनाया सेसानिफ्राय आलादा मानो होनबा बेयावहाय नोङो एसे हाथियार टाइपसो नांगौ माने कार्टुनसफोर बानायनानैसो गावनाय जायो। माने हाग्रानि अमाखौ आरो ओमफ्राय मो सेसायाथ'नो होसोबानो जायो लाव थिजों जायो बाथुलजों नङा होनबा नोंथां? बिदि आरो औ बेनिखायनो जों लाबोनानै माने सोरबा सोरबाया माने बै सिखार खालामनाय होनोबा हाग्रानि अमाखौ जों बेदरखौ लाबोनानै फानफैयोबो फैसाया एसे एनै खामायनो थाखाय बिदि आरो दा नोंथाङा एसे बुंलायदो नोथां मैहुरनि सायाव।
गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि मैहुर खालामना जाबोखाग्रा नालाय बर' ओम बर' माहारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै गोदो गोदायनि बेखायनो जोङो हाग्रा हाग्रा बंग्रा एबा ओम गुबुन गुबुन जायगा जेरै हाजोफोराव थांनानै जोङो जिब ओम जुनारखौ मैहुर खालामना लायो आरो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै नोंथाङा जों बुंलांबाय मै मै सेसा अमा बेफोरखौ बेफोरखौ मैहुर बेनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै मैहुर खालाम लायबावो जोङो जेरै ओ आं मैहुर खालामनायनि अनगायै बुंला जेरै एसे आलदा होननोसै नङा होमबा नोंथां। औ जेरै जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जोंनि न'खरनि बिमा बिफा एबा आबै आबै आबौ बिसोरो जों हाग्रायाव थांनानै ओम मा होनो बन लायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नो नंगौ नोंथां।
नि सोमोन्दै एसे बुंनोसै आङो।
औ औ।
ओ जेरै ओ जेरै बनखौ मानो लायो बनखौ मानो लायो होनोब्ला जोङो न'आव नआव नागौ न'आव नांगौ जानाय ओ न'आव नांगौ जानाय जेनेबा ओंखाम संनो बायदिसिना ओ बायदिसिना मुवा एबा माबाफोर संनो थाखाय जोङो बेखौ ओ हाजोआव बन लायनाय जायो आरो हाग्रानि बन बेयो जोबोर मोजां जायो आरो ओ आरो बेनि अनगायैबो ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमाव गुबुन गुबुन रोखोमाव जोङो थांनायखौ नुनो मोनो आरो हाग्रामायाव
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बै हाग्रायाव बै हाग्रायाव बन बन एबा गुबुन मुवाफोर लायनो थाखाय जोंनो नांगौ नांगौ आगजु आग्लाफोर खौ आङो नोंथांनो बुंनो सानदों उम जेरै बन लायनो बन लायनो थांनायाव नांगौ जानाय आगजुफोरा जाबाय ओ मा होनो बेखौ जेरै सेखा रुवा बेफोरखौ जेरै सेखा रुवा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ लानानै जोङो ओ जोङो हाग्रा हाग्रायाव बन लायनो थाङो आरो नङा होम
ओम नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरखौ बेफोरखौ गामियैनो एबा नरसे नखरसे नखरनैजों थांनानै जोङो हाग्रायाव बन लायनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो दंमोन आरो
नंगौ नोंथां
ओम आरो ओम आरो बेजों लोगोसेनो बन लायनो थांनायाव ओम जोंनि जेनेबा फरेस्ट नि ओम फरेस्टनि सुबुंफोरा जोंनि हाग्रामाखौ रैखाथि रैखाथि होनायाव जोंखौ एसे ओम गाग्लोबनायखौ जोङो गोदो गोदो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो दंआरो
नंगौ
आरो ओम आरो बेजों लोग लोगोसेनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गुबुन ओम बेजों लोगोसेनो जोंनि
ओम
गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि जोंनि हाग्रामा ओम हाग्रामा एबा
ओम औ नोंथां
एबा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि बन लायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गासै गासै जायगायावबो बिदिब्ला नोंथां एसे बुंनो नामा आंना एसे माने
नोंगौ नंगौ नोंगौ नोंथां। दा नों बुंदों माने बन लायनाय मानाय नङा होमबा। जोङो बे बन लायनायजोंबो। जोङो ड-डाइरेक्टलि मैहुराव थाङाबाबो जों बिजोंहाय सिखा-सिखार खालामनानै लाबफ्फानो हायो आरो बिखौहाय। बन लायनाय नामाव। थाङ जेरैहाय जों बन लायनो थाङ दाना नेवलाया बारस'बाय जाहैदों। नेवलाया बारस' नाय लोगो लोगो जों नेवलायखौबो आरो होसोनानै लाना फैलायगोन नोंथां। बे जोंनि माने जाग्रा हा गोदोनिफायनो जाबोबाय थानाय दाबो जाबाय थागोन फिउचारावबो जालांबाय थागोन आरो।
औ नंगौ औ।
उम ओंखायनो बे जोंजों माने जो मोनसे माबा थाफानायसो माने जोंनि बाहागो होननायसो थाफानाय आरो मोनसे। पार्ट बे जोंनि माने जोंथ' बेफ बेखौ डाइरेक्टलि थाङाखैमोन हमनानै ला जेनेबा सिखाराव जों डायरेक्टलि थाङाखैबाबो जों बे बन लायनाय समाव जुदि नुयोबा जों बुस्थ बानिखौ लाना फैफादोंं। जेरै दा बन हापा। बन हापाखौबो जों दाना नुनायबाय जायो जों बन लायनो थांनायावनो। दा बिफोरखौ जोङो। लानानै फैनाय जायो आरो बन हाबाफोरखौबो जों जोदि होसोनानै सानै सा हारसिंथ' बन लायखाया नालाय। सानै साथाम थांखायो जोंङो। ज'यैनो बेंना नै गावनानै बा खुबैथारनानै जोङो लाबहोनाय जायो आरो इफोर आरो जेरावहाय बन लायनो थांगोन बेफोर फिफाङावथ' जोंहा मान्दाबफोर थाखायोआनो। बैफोर मान-मान्दाब। फोरखौहाय जोङो माने जयै लोगो जानान नैबाबो जों लाबोनायख खौ जों नुनो मोनो आरो खुबैथारनानै। बाथुल लानानै बाथुलजों गावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नांगौ।
औ बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोर जाहैबाय माने जोंनि जाग्रा थाननानै जों बेख खौ जानानै जों गोजोननाय मोनो। माने जों गुबुनखौ मिथिया ओंखायनो बिनि थाखायनो जोङो ट्राइबेल होननाया बेनो आरो। जोंनि बेफोरखौ जानायनो जोंनि आइडेन्टिया आइडेन्टिटि आरो। जोंनि सिनायथिया बेनो बिनि थाखायनो जों ट्राइबेल आरो जों जाबाय थागोन जोंनिया बे बायदि नङा जे जों बिसोरखौ फोजोबस्रांनाय बे नङा जोङो मोनबायबो थाखाया खम जों नुबासो बुथारो। बेबायदि आरो नोंथां। मालाबा जों बोसोराव खेबस सिल' थांखायो सिखारावबो जों सिखार खालामबा जों बोसोराव खेबसेबा खेननैल थांखायो जों बिनि बारा थांखाया। मानो होनबा जोङो ट्राइब नालाय जों नेचारजों नोंबो बेलेन्स खालामनो जों रोङो आरो। जोङो ननस सफ जों बिबायदि माबाबो ओ सिखारावबो थांबाय थाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
बिनो ट्राइबेल जोंखो ओंखायनो जों हाजोआव हा-हाग्रा हाजोआवहाय जों थानो हायो आरो माने जोङो नेचारजों जों बेलेन्स जों मोनबाय थाबाबो जाबाय थाया। सब समाय आरो जोंना बिदि फाननायनि थाखाय नङा। जों गावनि थाखाय जानायल' मालाबा समावसो नङा होमबा नोंथां? बेजों जों गोरोबो आरो। जों ओंखायनो जों सिखार खालामनो हाबाय। जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो मिथिं जों खौ जों जेबो डिसट्राकसन खालामा आरो जेबो नुकसान खालामा आरो। जों बेफोरखौ दा जेनेबा जोङो हमना ला जों गोबावजोंसो बनलायनो थांनायाव नेवलाय मासे मोनबाय जों बेखौ लान फैबाय आरो जोंथ' नेवलाय बे सब समाय जोबायथाया नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ औ।
औ जोंना माने मिलाय जोबो आरो बुस्थुफ्रा जोङो माने बेफोरजों जोंनि बे माबा जा मैहुर खालामनानै जानायफ्राबो फुरा बेनोखा जोंनि नेथ सा जों मिथिं आइडेन्टि। गानालाय जों। बो जानाय जायो आरो नोंथां। उम बिदिब्ला नोंथां दिनै बे समावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां औ।
दे दे दोन दे दे।